हेलौ।
औ हेलौ।
अखा हादोंना?
औ हादों। हेलौ।
औ खोनादोंना
औ खोनादों दा।
खोनाबाय खोनायाखै नोङो?
खोनादों।
हो?
खोनादों आदा।
आं खोनाब खोनाबायमोन नोंनिखौ।
औ। आंबो खोनादों।
हेलौ।
हेलौ।
ओ नेट नेटआ मोजाङैनो दंना नेटवर्कआ नोंनिया? अ' अब्ला जों सावरायनो हासिगोन। दा मा खा खालामनानै दङ नोङो?
आङो ओरैनो दङ आदा।
खोना मोनदिया।
अ'।
हेलौ।
औ।
हेलौ।
हेलौ।
मानो खोनादिया दे।
आं खोनागासिनो दङ।
नांथा नुंथा फैदों माने मोनसेबो आं हमनो हानाय ओ बइसानो फैयाखै क्लियारै।
औ।
खोनादोंना।
खोनादों आदा। हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ आदाया खोनाखै खोनायाखै नामा?
खोनायाखै खोनाबाङाखै माने एसे एसे फैयो ओमफ्राय क्लियार खोनाफैयाखै आरो।
औ
आंनिखौथ खोनादों जानांगौ नोङो अ खोनादोंबा ओम रायज्लायनो हासिगौमोन मोजाङैनो
औ
हेलौ रह नेटवर्क कुइ सेन्स खालामनि आं दानथनाङा नेटवर्कनि फ्रब्लेम जानो हागौ
औ
नेटवर्कखौ सेन्ज खालामनिर खोनानो हादो नामा?
औ खोनादों
अ अ बहुत मोजां एबार क्लिन फैबाय आंनाव एकदम क्लिन खोनाबाय।
औ
अ आंनियावनो प्रब्लेम जादोंमोन नेटवर्कआ नोंगौ
औऔ
अ दा जोङो मा ओ आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन आगैया एसे फोरमायहरदो
औ ओ जों बैसागोनि सोमोन्दै एसे माबानो बैसागोनि औ सागोन
नौ दा बैसागुखौ बैसागो होनोब्ला जों गोबां सिगां समनिफ्रायनो जोंनि आगु मोनसे फोरबो नङा होमबा
नोंगौ
उम दा बे फोरबोआ जोंनि बयनिबो आंगो आथिखालावबो बे फोरबो खौ जोङो फालिबोगासिनो इयुनावबो जों फालिबाय थागोन दा बेखायनो ओ नोंसिनि आगैमोननिथिंजाय
औ
आथिखालाव फालिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन दे
औ माने बैसागो खालि मानसि बैसागो खालि माने गामिनि ओ - रायजो राजाफोरा ओंखारनानै औ औ फोजा फुजा मोनसे होयो ओमफ्राय फुजा होनो होननानै औ फुजा होयो ओफ्राय गामिनि मानसि जेरै माने एसे गेदेमा मानसि बिथांमोननि न'आव थांनानै ओ जौ माबा माबि जौ माने माबा माबिफोरखौ बे लोङो आरो जौ बेदर बेफोरबायदि माबा माबिखौ लोङो ओमफ्राय आरो थायो
मोसानाया आथिखालाव ओ दे देक लानानै मोसायो ना खुद माने खुगाजों मेथाइ रोजाबनानै मोसायो
खुवाजों मेथा-मेथाइ रोजाबनानै माबायो
मोसानाया बेहाय माखासे जोंनो ओ मेथाइ रोजाबबा ओ मिउजिकनि गोनां जायो दा
औ औ। खाम सिफुं सेरजा बेफोरबायदिफोरा थायो। जथा थर खा औ नंगौ
दा अब्ला ओ आथिखालाव जोङो जायगा लानाय जायगा जोङो बैसागुखौ फालियोबा बिदिनो गामि गामि गामि बेरायनाय जायो। लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बोराय बुरै नोंसिनि ओनसोलाव बेबायदि बेरायनाय ओनेमफोरा आथिखालाव जायोना जाया
जायो।
जायोना जोबोद मोजां जायोब्ला बेरायनायाव ओ जाय न'खराव थांगोन बे न'खराव माबायदि ओ बेरायहैनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन।
औ ओ न' न' थांनानै मोसानाय जायो। ओमफ्राय न'नि मानसिफोरा जानोबो होयो माबा माबिफोर औ। फिथा जौ औ जौफोर बो होयो फिथाफोर होयो।
नोंगौ। फिथाया माबायदि फिथाखौ बानायनानै बैसागु जाहैयो नोंसिनि ओनसोलाव?
ए ओ थेंख्लि फिथाफोरखौबो होयो सोरबा सोरबा। आमफ्राय आरो सौरायफोरखौबो होयो। नारेंखल फिथा
नोंगौ। साहा फुदुंनानै बे फिथाफोरखौ
औ जानो होयो
नंगौ जोबोद मोजां। बिदि आरो बिदि उनाव जोङो गामिफोराव आथिखालाव ओ मागिखांनायनि उनाव बेरायखांनायनि उनाव बैसागु रंजाखांनायनि उनाव ओ फांसनफोर फाथिनाय जायो। नों नों साइडआव बेबायदि फांसनफोरखौ फाथियो ना फाथिया आथिखालाव?
आ फाथियो।
फाथियो ना जोबोद मोजां। दा आथिखालाव बे फांसन फाथिनायजों लोगोसे जोङो खायसे खायसे जायगाफोराव ओ सानाव ओ जोङो गेले नाय गेलेनाय जेरै हिनजावफोरनि थाखाय खाबादि, आ हाब गेलेनाय आरो हांसो नाय अमा फिसा हमनाय बेफोरबायदि खेलाखौ फाथिनाय नुयो गथफोरनि थाखाय खारनाय, बारनाय, थालिर गाखोना दा नोंसिनि थिंबोब मा मा बिदि खेलाखौ गेलेहोनाय जायो फोरमायनो हागोन नामा?
औ बेफोर आदाया बुंनाय बायदि बेफोरखोनो होयो जोंनि थिंजायबो।
नोंगौ। जोबोद मोज ओ बिनि अनगायै ओ नोंसिनि ओनसोलाव ओम आरोम मा मा खान्थियै जेनेबा मा मा राहायै बैसागुखौ फालिनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा जेरै दा नों बुंबाय ओ एक थारिक मानसि बैसागुआव ओ स' गिदिरखौ खुलुमनानै उन्दैखौ बोर होनाय। बेबायदि हाबाफारिया जानानै थांबाय। बेनि उनाव ओ गिद देरनि न'खराव थांनानै ओ जौ ओ बेदर बेफोरबायदि जानायखौ खोन्थाबाय लोगोस से गामियाव बे नानै बेरायनाय मागिनाय मोसानाय बेखौबो फोरमायबाय आरो बेनि अनगायै आर गुबुनफोर दंबावो नामा?
ओ गोगोन बिदिथ' गैया माने मोसानायनि मोसानायनि उनाव जायफोर न'आव न' न' मोसानायनि उनाव सोरबा सोरबा रांफोरखौबो होयोना ओइ बेै रां फोरखौ रां फोरनि बे बे माबास औ खालामनानै ओआ माने संख्रि माबा थाव बेफोरखौ बायनानै आरो बेफोरखौ दानो आरो औ औ बेफोरखौ रानो।
जोबोद मोजां अब्ला बेहाय जों मोनसे सोलोंनो हायो। जोंनिथिंजाय बे बे मोननाय फोरखौ जेला जोबो बे मोस बेयाव मोन्नाय रांफोरखौ ज'यैनो जाय जाय ओंखारदोंमोन बेसोरो ज'यै
नंगौ।
बेदर बायनानै अमा बायनानै नङाबा बोरमा नङाबा दाउ जिखुनु माने जयै सोरबा दाउ जायैनो अमा अमा जायैनो दाउ बेफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै बायनानै पिकनिक खालामनानै जानायखौ जों नुयो।
औ
दा अब्ला आगै मोननैथिं बेबायदि पिकनिक जायाल'सै
औ संख्रिफोरखौ रानो औ
जोबोद मो जां दा संख्रिफोर रान्नायनि ओ सिङाव माबाफोर ओ उम ओ अर्थ बा मिनिंफोर हाबनानै दं नामा मानो संख्रि रान्नाय जायो?
औ ओ बिदिथ' मिनिं गैया। जेबो माने रांफोरखौ खा माबा पिकनिक जायालासिनो बेफोरखौनो रान्नानै लायोआरो।
औ औ जोबोद मोजां बे मोनसे ओ जोंनि सानफ्रोमबो जिउआव बाहायजानाय नङा होमब्ला संख्रिफोरा थिगानो। जोबोद मोजां दा बैसागुआव रोजाबनाय मेथाइफोरखौ ओ मा माखौ लानानै रोजाबनानै मोसानाय जायो बेखौ आगैया फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ बैसागु मेथाइफोरखौनो संनाय सिं माबा खालामनाय जायो। खननाय जायो औ ओमफ्राय सोरबा सोरबा ओ ओ जंखायनाय मेथाइ फोरबो आरो जंखायनाय मेथाइ फोरबोफोरखौबो ओ माबा खालामो।
नोंगौ जोबोद मोजां। आं आं मोनसे सोंथि खालामनो लुबैबावबाय। ओ नोंथांमोननि ओनसोल गोलाव आगैमोननि ओनसोलाव जेरै ओ गामियाव बेबाय दि दामजु लानानै जे दामनानै मेथाइ रोजाबनानै बैसागुखौ रंजा बाजा मागियो फालियो। दा बे दामजु दामनायाव आथिखालाव हौवा मानसिफो फोराल' दामलिया हिनजाव मानसि फोराबो दामसै दा नोंसिनि ओनसोल फोरावबो हिन्जाव हिन्जाव आरो हिन्जाव एबा सि ओ गथ' सिख्लाफोर बिसोरबायदि ओ
दामो।
आइजोफ्राबो दामो नामा?
औ दामो। आंबो दामो खामखो आंनो दामो।
औ नोंगौ जोबोद मोजां।
आरो औ।
बे बेनि अनगायै सोरबाफोर आरो गुबुनफोर बेबायदि दामनो गोरों दंबावो नामा? नों बायदि दामनो गोरों। खौ सिफुंखौ सेरजाखौ हुनो गोरों।
औ सिफुं सेरजाखौ दामनो रोंङा खालि खामखौ रोङो आरो। सासे सानै दंखायो।
औ औ। जोबोद मोजां दा बे खौरांखौ मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों। दा नोंथांमोननि ओनसोल सोलावबो बेबायदिनो गुबुन जायगायाव जेरै जौगाबोदों। आरिमुनि सायाव दा नोंसिनि ओनसोलावबो जौबो जौगाबोगासिनो नो होननानै जों मोननो हायो। बेबायदिनो जौगाबाय थाथों। अब्ला जोंनिया समा जाबायमोन। दा जों उननि स समाव सावरायफिननो हागोन।
नंगौ।
ओ नोंगौ।
अ दे अ ‌।